औ नोंथां दासो खोनादों
फ्रियैनो दंना?
औ दङ
जों माबा मा होनो ओ जानाय लोंनायाव जों माबा मा मा आगजु बाहायो सानफ्रामबोनि जिउआव मा मा आगजु बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन हागोन ना
औ हागोन
जेनेबा जों साम फ्रामबोनि जोंनि नांगौ मुवा बेसादफोरानो जोंङो नायाव बुंनो थाङोब्ला सारगोन
औ नों थांनिया एसे थाबथा थाबथा फैदोङो
औ नेटवार्कआ एसे इसु जादोंदां आंनिया बेनि था औ - औ माने मा होनो जोङो सामफ्रामबो सानफ्रोमबो जेनेबा जानो था थो जोङो थोरसि लथा
औ
खोनादोंना
औ - औ
ओमफ्रायो ओंख्रै लानो थाखाय खु बायदिसिना हायो बेनि उनावथ' ओंखाम संनो थाखाय आंनि बायदि जोङो कुकार कुकारबो दानि दिनाव जोङो कुकाराव माने थाबसिन मोनो नालाय गो
अ नोंथांनिया थाबथा फैजोबदों माने
जा
औ नोंथांनि रायलायनाया थाब था फैजोबदों अ
दसे समनि उनाव रायज्लायनोसै नामा आं बिदिब्लां रायज्लायबाय
औ जागोन औ
माने जोङो जानाय लोंनायावथ' बेफोर थोरसि लथा बायदिखौनो बाहायोना नङा होनबा ओमफ्रायो जोङो संनो था फाय कुकार साराय थौ बायदिसिनाखौ बाहायो जेनेबा जोङो ओंखाम संनो थाखाय जोङो दानि दिनाव कुकार बाहायो गोदो दिनावथ' जोङो थौ बायदियावसो सङोमोन ना हानि दोस्राव बायदियाव थाय जों दानि दिनाव थाब जा मोननायनि थाखाय जोङो माने कुकारखौ बाहायनाय जायो आरो आरो जोङो जाय थोरसि जा बाहायो बे बांसिनै
खोनायाखै नोंथां
दानि दिनावथ' जों मा नुनो मोनबावो उन बाहायनो जेनेबा
थाबथाजोबबाय नोंथां
होननानैबो फोथायोमोन आरो औ
जेबोखैना फैनो हानाय जायासै माने गासिबो रावआवनो थाबथा जोबबाय
हा खोनाफैनो हायासै नोंथां
खोनाफै खोनादों खोनायाबाबो रायलायबाय थानो ना दोनथ'नो ना मा होननानै
अ माने नेट गैयाबाथाय माने खोना फैयाबाथाय खोनायैआनो थाखायो नालाय रायलायनायखौ खोनायैआनो थानाय जाखायो नेट गैयाब्ला थ औ दसे दसे समा औ खोनादों दायो
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा जों मुवा दे बुंदो आं खोनागासिनो माने जों जोंथ' सामफ्रामबो बे थोरसि लथा बायदिखौनो बाहायनाय जाखायो नालाय आरो जोङो जेनेबा मैगं लानो थाखायबो जों बास्केट बायदिसिनाखौ बाहायनाय नुनो मोनो नङा होन बा जेरै जों मैं खाखांनायनि उनाव बुथुमनो थाखाय जेनेबा जों बासकेट बायदि बास्केटखौथ' जोङो स्टिलनिबो दानि दिनाव स्टिलनिबो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों प्लास्टिकनिखौबो बाहायनाय नुयो आरो माने जोंङो स्टिलनिफोरा बांसिन गोबाव दिनसिन थाङो नालाय बेनि थाखाय जोङो बांसिन माबानाय नुयो ओमफ्राय गोदोनि दिनाव जोंहाथ' जोबोद माने आबाद मावनाय जायोमोन नालाय गोदो जेनेबा साराय गिदिर गिदिर हाबा हुखाफोरावथ' जोङो साराय गिदिर गिदर गदिरफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोन ना मान ओंख बुरजा संनाय जायो नालाय बेनि थाखाय डेक्सि गिदिर गिदिर बिदि आइजेंफोरावसो ओंखाम ओंख्रि बेखौ संनाय जायो
औ औ नंगौ
आरो जोङो दैफोरखौ खौ गुसुयै दोन दोननो थाखायबो जोङो माने जोङो गारहा बाय गारहा खेथ्लि जग बायदिसिना बिदिखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो जेनेबा जोङो दैखौ माने गुसुयै दोनग्रा गुदुङै दोनग्रा बायदि रोखोमनि दानि दिनावथ' मोनोना बेफोरावबोखौ दोनथुमनाय जायो आरोसे माखासे जेनेबा जोंहा मुवाफोर दं जायफोराव जों दोनोब्ला सानसे गाहाम दोनबाबो माने गुदुङै थायो आरो अबेबा बायदिया गुसु गुसुयै दोनबा गुसुयैनो थायो बिदि आइजेंबो जों बाहायनाय जायो आरो दानि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नोंथां
औ औ नोंथाङाथ' थिगआानो बुंदों जोङो गोदो गोदाय मोननो हायोमोन जे जोङो हानि दोबसि सो बानायनानै जोङो बेयावनो दै लायो गारहाजों गार हा बानायनानै जों बेजोंनो दै लायनायखौ नुनो मोन आरो ओंखाम ओंख्रै बेयावनो संनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नङा होनब्ला गोदोहाय माने इदिर ओं लहानि औ लहानि थोरसि लथा खोथा गैयामोन नालाय गोदो बेखायनो हानि हामा माथा थाजों हायो दोबसि लथा आरो साराय आरो दैहु बेफोरबायदि बानायनाय जायोमोन आरोखि बेयावनो संनानै जायोमोन आरोखि ओमफ्राय जोंङो दानि हाय औ गोदानै गोदान जोङो नुबोनो मोनबाय जे थिं बा स्टिलनि थोरसि लथा साराय दोबसि जोङो बेफोरबायदि ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय आरोखि जोङो ओ गोदोनि बायदि हानि ओ दैहु औ बेफोरबायदिखौ जोङो थार औ हानि दैहु ओम फ्राय साराय दोबसि बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनला आरोखि
जोङो ओंखाम जानो थाखाय जोङो स्टिलनि थोरसि आरो गेलास दै लोंनो थाखाय आरो ओंख्रि ला नो थाखाय खुरै ओ
ओंख्रि संनो थाखायबो ओ साराय आरो दोबसि ओ कुकार बिसोर दा गासिबो जोङो ओ माबानि ओ मा होनो थिंनि बा लहानि बेफोरबायदि बानायनो मोन बानायनायखौ नुनो मोनसै आरो जों बेफोरबायदियावसो दाना जायो सङो खावो नङा होमब्ला जोङो ओ सावरि बादालिनि थाखायबो साराय गिददिर बेफोरबायदियावहाय संनाय जायो आ आरो जोङो न'नि न'खरसेयावहाय ओ एसे मानसिफोरा आदजन नयजन दसजनसो दङब्ला जोङो एसे गिदिर हां आरो जुमा माय संनो थाखाय फोरब्ला जोङो गिदिरथार बेफोरबायदिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो औ बेनिफ्राय जोङो थोरसियाथ' दानि जुगावहायो मा होनो ओ स्टिलनिबो आरो
हानि थमकानि गोदान सियायि हानि बिदिनिखौबो बाहायनाय नुयोना जोङो माने बिदि दिखौनो गोदान गोदान महर होनानै जेनेबा जों बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो माने गोदोनि दिनावबो हानिखौनो बाहायोमोन खिन्थु गोदोनिया दानि बायदि माने एसेबां दिजायेन गोनां बा महर गोन बिदि मोननाय जायामोन आरो गोदोनि दिनाव
ओ जोंनो थोरसि लथाखौबो बो माने दानि जुगावहायो थोरसि ओ खुरै बेनिफ्राय गामला ओ खेरखा बेफोरबायदिखौहायो जोङो लबारनिबो मोनसै आरोखि जोङो प्लास्टिकजों बानायनानै ओ बेफोर थोरसि खुरै गिलास बेफोरबायदि मुवाखौहायो मोननो हासै नाथाय जोङो गुदुं मुवा बेसादफोरखौहायो बे ओ लबारनि थोरसि बा लबारनि बुस्थुफोरावहाय गुदुं गुदुंखौ जोङो दोननो हा हाया मानोना बियो प्लास्टिकसो नालाय औ बेनिफ्राय जोङो बांसिनानो औ बांसिनानो जोङो प्लास थिकनि ओ आइजें आयलायावहायो गुदुं मुवा बेसाद दोननानै जानाङा आरोखि मानोना बियो यो नालाय
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों माने प्लास्टिकनिखौ जोङो बा हायोब्ला माने आवलि खायो गरम बुस्थुफोरखौ दोनोब्ला माने गासिबो ओंख्रि गुदुंफोरखौ दोनोब्ला माने बेनिफ्राय माने जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां जायो आरो लोगोसे बेजों जेनेबा जोङो प्लास्टिकनिखौ बाहायबाय थायोब्ला जों गोबां माने देहानि बेरामबो सोमजियो बेनि थाखाय जोङो प्लास्टिकनिखौ बाहायालासे जेरै जों स्टिल बायदिसिनानि खासनि बायदिनि गामला बायदिखौ बाहायनाया साबसिन आरो दैफोरखौबो जों बिदियावनो खिन्थु दानि दिनाव माने गिलिर अज'नि थाखाय बेफोरखौ बांद्राय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो
औ माने जोंङो गोदो गोदाय एसे माने बांद्राय बावाखै जोंङो दानि जुगावहाय बांसिनानो हाबा हुखा जायोब्लाबो जोंङो खनि थोरसि बा गेलास खुरै बेफोरबायदिखौहाय जोंयो हैनाय जायो आरोखि दानि जुगावहाय बांसिन बेफोरनि मैल' होननानै
बांसिन जायोना आरो जोंङो साहा लोंनो थाखायबो काप आरिखौसो बांसिन बांसिन बाहाय ओंखायनो हानि काप माने साहाफोरखौथ' जों लोङोबा माने गुदुं हानि बिदि काप बायदियावसो लोंनो नांगौ मानो होनोब्ला बे स्टिलफोरनियाव लोंङोब्ला बिराद गुदुं जायोना बेनि थाखाय होनबा जोंनोब गुस्थिफोरा खालामो बिनि थाखायबो जोंङो माने बांसिन साहा लोंनो थाखाय जों हानि काप बायदिसिनाखौ जों बाहायनाय नुयो नंङा होनबा
जोंङो बिब्दिनो मा होनो थोरसि लथानि बा गादबसिलथानि बेफोरनि बारै गोबांङानो बाथ्रा सावरायबाय जोंङो माबायदियाव संनांगौ आरो जोंनि संनाय खावनायनि फोरा से गिदिर जानांगोन बेफोरनि बारैबो मोनथिबाय जोंङो मानसि एसेबा मानसि मानसि बुरजा बा बेसे गिदिरखौहायो दोबसि लथाफोरखौ लानांगौ आरो जुमाय संनायफोराव माबायदि गिदिर नांगौ बेफोरखौ मोनथिजोबबाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिब्दिब्ला दसे समनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां हेलौ ' नोंथां नोंथांङा खोनादोंना